औ खोनादों।
खोनादोंना आब'?
औ खोनादों।
आब'आ फ्रियैनो दंना?
औ ओरैनो दंथ'यो आगै।
अ फ्रियावनो दङब्ला आब' दे जोंहा दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनि सावरायनो हागोन ना आब'आ?
औ सावरायजागोन आगै।
अ अब्ला आब'आ अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ।
औ मोन्थियो।
अनला ओंख्रिया जोंनि बर'निनो मोनसे ओंख्रि जाहैबाय नालाय।
औ औ।
अब्ला आब'मोननि जायगायावहायो बर' आइजोफोरा एबा आब'मोननि न'आवहायो माबायदि अनलाखौहाय अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो आब'आ एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। अनला अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जों बयबो जा थायोआनो लां औ बेखौ संनो थाख नाथाय जों सिगाङावनो माइरं जा ओंखाम जाग्रा माइरङा।
औ।
बेखौ सोमना लानांगौ आरो।
औ।
उनाव गोबाव सम सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो खेरखाफ्राव बोखांनानै दोननाय जायो दै सर'नायनि। ओमफाय। बेनि उनाव जोङो बे बे माइरंखौ उवालाव नङाबा थबसियाव देनाय जायो आरो दाथ' इफोरखो बारा बाहायनाय जाला नालाय रेनदार ओंखारदों इफोरावबो उननाय जायो आरो। जेनि बेनि उनाव अनला अनला ओंख्रि खौ जों खारैबो जानो हायो थावजोंबो जानो हायो आरो बेनिफ्राय अनला थावजों जायोबा बेदरफोर होयोब्ला बेफोरखौ बेदरफोरखौ जों एवना लाग्रोनांगौ बेनिफाय बेखौ साइडआव दोनथ'नानै सारायाव दै बुदजा हो होनानै गोदौ होना लानांगौ बेनि उनाव बे गोदौबाय थानाय दैयाव अन गुन्दैखौ होनांगौ आरो। जे अन गुन्दैखौ होखांनायनि उनाव जोङो इखौ सागंजों सानानै लानांगौ
औ
बेनिफ्राय जाहाथे अन गुन्दैया गथा जाया आरो
औ औ
बेनिफ्राय ओंख्रियाव होनाय संख्रि बानलुखौथ' मोनथिखायोआनो बयबो बिखौनो होदो।
औ औ
बेनि उनाव बे एवथ'ना लानाय बेदरफोरखौ होदो अब्लानो जाहैबाय आरो खारै थावखौबो बारा खारैखो सङोब्ला थावखौ बाहायनाय जाया आरो खारैल' होनाय जायो।
औ एसे खोन्थानो हागोन नामा आब'आ खारैजों माबायदियै जायो अनलाखौ
औ औ औ खारै होयोब्ला बे बेबायदिनो अन गुन्दैखौथ' देना लाखा नांगोन नालाय बेयावबो ए एखेयानो होनजायो थावल' बाहायनाय जाया आरो। बे बेखौ संनायाव बिदिनो दै गुदुं फुदुंबावदो बेयावबो बेनु उनाव अन गुन्दैखौ एफा एफा होनानै सानानै लादो बेयाव ओमफाय आंथ दोथ खारैखौ होना होदो बेनिफाय संख्रि बानलु बिदि मस्लाफोरखौबो एसे एसे होनानै होनाय जायो आरो
औ खारै अनलाखौहायो खारैजोंहाय जायो ब्ला ओ बिदिनो बेदर बा ना बेफोरखौहाय होजागोन ना होजाया?
होजायो होजायो खारैजोंल्बाबो बिब होनाय जायो आरो बे बेख'बो दिदि बिदिनो एवफ्रामनानै होनाय जायो आरो
अ
नोंसिनदिनबो बिदिनो जायो जानांगौ।
औ औ जायो जोंनाबो बिदिनो। ओ।
मारै मारोरै मारोरै सङो माजों जाबा गोथौ जायो फोरखौ आगैया एसे खिथाना जानो हागोन नामा?
औ हागोन आब'। जोंनि खैबो बर'नि ओंख्रि हिसाबै जोंनिखैबो गोबां सुबुङानो जायो आरो जोंबो जायो।
औ औ
जों-जोंनिखबो बिदिनो अन गुन्दैखौहाय माइरंखौहाय सोमनानैहाय बोखांना लाग्रोनानैहाय अन गुन्दै खालामना देना लानाय जाग्रोयो
औ औ।
बिनि उनावहायो बिदिनो उनावहाय बिदिनो जोंनिखबो अनला ओंख्रिखौहायो मोननै रोखोमनिनो जानाय जायो। जेरैहायो खारैजों मोनसे आरो थावजोंहाय मोनसे जानाय जायो आरो सोरबा खारै जानो सुखुयिबो थायो नालाय
ओं ओ
जायैफोरा थावनि जानाय जायो। आरो थावनि जायैफोरा खारै जानाय जायो आरो
अ
अनलाखौथ' जोङो गोबां रोखोमै रोखोमजों जा हाना जानाय जायो जेरै औवा मेवाइफोरजोंबो जानाय जायो।
औ
जेरै मुला बायदिसिना मुला बेदरफोरजोंबो जानाय जायो जेरै लाइफोरजोंबो जानाय जायो। जेरै जोंनि बर'फोराहाय फियो हिसाबै आब'आ मिथिखागौ जानांगौ जेरै एम्फौ लाथा होनो।
ओं ओं मिथिगौ।
औ एम्फौ लाथाजोंबो जानाय जायो जोङो अनला ओंख्रिखौ।
औ
बिदिनो ना बेदर एम्फौ आरो बिदिनो गोबां बुस्थुफोरजोंहाय जानाय जायो।
औ
मानो होनोब्ला जोंनि गोदोनिफायनो गोदो आबै-आबौमोननि जुगनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै जोङो दासिमबो जोंङो अनला ओंख्रिखौहाय जानाय जायो आरो।
ओ
ओ आब'आहाय फोरमायनो हाबावगोन नामा अनला ओंख्रिखौ जोंनि बर' सुबुंफोराल' जाय ना ना गुबुन ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जायो?
बेखौथ' बांसिनानो जोंनि बर'आल' जायो बायदि मोनो आङो।
औ
बे बेलेग बेलेग खौ खोनाफेराखै जानाय बिब्दिथ'
औ
होनबाबो जोंनि बर'आलाय गोदोनिफ्रायनो जों जों बेसेबां गोसोआव दं बेफोरनिफ्रायनो जाबोनाय आरो बेनि सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थादों होननानै जों खोनायो आरो।
औ
औ बर'नि ओंख्रि होननानै सिनायथि मोननाय अनला ओंख्रिया नालाय
औ
बेखौ बर'फ्रासो जायो जायोदां बांसिनानो बेलेग खौ खोनाफेरनाय जायाखै। आगैआ खोनादों नामा बहाबाफोर?
ओम आंथ' खोनानायावहाय एसे खोनादों बेलेग हारिनि सुबुं‌ फोराबो जायो फ्रायैनो बांसिनानो जानाय जाया जोंनि बर' ओ बर' सुबुंफोरा बांसिन जानाय जायो आरो बेखौ। जेरै जोंनि ओ ट्रेडिसनेल ओंख्रि जाहैबाय नालाय बियो
औ औ
ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जायो नुदों आङो बांसिन जोंनि सुबुंफोरानो बर' सुबुंफोरानो जायो होननानैहायो मिथियो आरो हानद्रेदआव हानद्रेद पारसेन्टनानो जायो होननानै नानै आं मिथिगौ।
आरो जोंनि जि बर'नि हाबा अहा दासिम‌ नुहोर नायाव जों अनला ओंख्रि संनाय बिदिखौ खोनानो मोनो आरो सो सङो होननानै आगैआ इफोरखौ मिथियो नामा?
औ मिथियो आब' ओ हाथासुनियावहायो हिन्जाव गोदानखौहायो जोङो अनला ओंख्रि संनानैहायो अनला ओंख्रि संहोनायखौ नुयो जोङो
औ
जोङो हालदै होआलासिनो संनानै संनो होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो हिनजाव गोदानफोरखौ बिनिफ्रायो अनला ओंख्रि संखांब्ला हौवा गोदानफोरनो जाहोनो नागिरनाय बेफोरबायदिखौहाय नु नो मोननाय जादों आरो। अब्ला आब'मोननिखैजायबो बेफोरबायदिखौहायो नुनो मोनदों नामा?
जोंथ' जोंनि जायगायावथ' बिदि गैया गैनाया नाथाय बेलेग जायगाफ्राव थांबा जों नुनो मोनो आरो। उ अनला ओंख्रि संनाय बि खौ अनलाजों दाउ। हाथासुनि जि हाबा बेयो बेयाव अनला ओंख्रि संनाया माने गोनांथार आरो।
औ
बेयावो हिनजाव गोदाना गावनो अन गुन्दैखौ देनानै गावनो संनांगौ आरो बेखौ आरो औ बेखौ बेखौ हालदै होनो मोनाखौथ' मिथिखायो आरो। ओ बेखौ जों साखिनायनो मोना होननानैबो खोनानो मोननाय जायो आरो।
औ
ओरैनो सोंनांगौ आरो गावनो आन्दाज लानानै
औ
उ जोंनियावथ' बिदि जानायखौ जों नुनो मोना नाथाय बेलेक जाय जा बर' गामिफ्रावनो गोबां नुनो मोनबोबाय आरो।
औ बिदिनो अब्ला गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबैहाय दासिमबो बेफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो जोङो।
औ औ
बेफोर बायदि अनला ओंख्रि संहोनाया जोंनि बर' हा बर' सुबुंफोरनि ओनसोलफोरावल जायोना गुबुनफोरनियावबो जायो आब'आ इसे फोरमायना होनो हागोन
औ बेयो माने गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय जोंनि बर' गाम बर' ओनसोलावल' जानायखौ नुनो मोनदों।
औ
हाबा दाथ' हाबा गिदिर जायोब्लाबो बिदि हाथासुनि खुरनायखौ नुनो मोनो आरो। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोद मोननाय नेमखान्थि महरै।
औ
आगैया बिनि बागै मोन औ
अब्ला आब'निसिम गोजोननाय थाबाय। अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै आंजों दसे सावरायफानायनि थाखाय।
दे होमबा ना आगै औ नोंबो औ।
औ।